हेल'।
ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ। गोजोन बे बेलासिनि नोंथांनिसि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथां अब्ला जों टपिकनि सायाव फैनोसै नामा।
औ औ।
औ बिदिनो नोंथां। जेनेबा जों न'आव फिसिजानाय जिब जुनारनि सायावनो रायज्लायनोसै नोंथाङा बुंनो हागोन ना न'आव मा मा ओरैनो नोंस्रानि न'खराव जेनेबा मा मा फिसियो बेखौहाय एसे फो फोरबायायनानै होनो।
ओ जोङो जिब जुनार होनोब्ला जोङो जोंनि न'खराव फिसिनाय जिब जुनार होनोबा ओ बेफोरबायदिनो। मोसौ बोरमा आर रो अमा आरो दाउ हांसोफोराबो जिब जुनाराव गोलैफायो नङा होनोमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बर'नि न'खरावथ' फ्रायानो मोसौ बोरमा बा अमा बेफोरखौ औ बयनिबो न'खरावनो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ मानो होनोबा जोङो बे फोरबो मोनसे ओ रां आरजिनो हायो बेफोरखौ फिसिनानैबो नङा होमबा नों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनोसैथो।
औ बेफोरबायदिनो आरो ओ हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनार होनोब बा जोंहा बेफोरबायदिनो मैदेर बा मैदेर आरो आरो मोसा बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि ओ जिब जुनार थायो। औ जोङो न'आव फ्रायानो अमाफोरखौ फिसियो बा अमाफोरनिफ्राय बोजों राङा बांसिनानो रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो बां सिन बर'फ्रानो जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोरा अमाखौ बांसिन फिसि सिनायखौ नुनो मोनो आरो माने अमाखौनो माने बर' आइजोफोरा माने जेनेबा बिसिनिया माने जेनेबा बर' आइजोफोरनिया जोंनि आइमोनना जेनेबा बेंकनि बेनो जेनेबा न बिनो बेंक बायदि जाहैबाय आ रोना बिनो अमा फाननानै जेनेबा बिदिनो रां गोबाङा जेनेबा मोनो नालाय। बेखौनो बिसोरो माने बेवहाय जेनेबा गुन्दैफोर बायबाबो माने बे बेफोरखौ माने फैसाखौ माने बिसोर मोनथिला आरो ना बे थांनाय फैसाखौ हायो माने बेखौनो जोङो बेंकबायदि साना लाबाय आरो अमाखौहाय।
औ औ।
बिदिनो आरो आरो बिसोर अमाखौ माने बांसिन दानियाथ' जेनेबा अमानि दामाबो एसे जेनेबा अमा फिसानि दामा खमायनायखौ नुनो मोनबाय मानो होनब्ला अमायाबो बहुत माने बेमारबो फैदोंमोन ना जोंनि ओनसोलाव नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव थांगोना थाङाखै बेखौ मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव बहुद माने बेराम फैदोंमोन आरो बेवहायनो अमाया बहुद जेनेबा थैलांबायबो बिदिनो फाननो मोनाखै आरो
औ
थेवब्लाबो माने बेराम जाबाबो बिदि मानसिफोरा जेनेबा जानायखौ गाराखैमोन आरो नाथाय बि बेदराबो जेनेबा खमायाखैमोन आरोो ना नाथाय बे अमाखौ जोंफोरनिफ्राय बायहांना लांबासो बिसोर माने खमायदोंमोन आरो नाथाय बे बेदरनि दामखौ बेराम जाब्लाबो खमायनायखौ नुनो मोनाखैमोन
औ
बिदिनो जेनेबा मानसिनियावबो बेराम जायो बिदिनो अमानियावबो बेराम फैयो आरो अमानियावल' नङा बिदिनो दाउ मोसौफोरनियावबो जेरै जों लोनथि बेरनाय होनना बुङो बसन्त जायखौ असमियाव बसन्त बेफोरबो जेनेबा जायो जेरै मोसौआबो बेफोरबायदि अफारद्राय जाबोला न बिदि थैयो आरो बिसोरबो आरो दाउफोरनियावबो आइ ओंखारो जायो बेबो बेफोरबो बिसनि जाबाथाय दाउफोरखौबो थैनाय आरो बेरामबो जायो बिदिनो जोंथ' आरो दाउखौ फिसियो न'आव फ्राय मानसिफोरानो दाउखौ फिसियो नाथाय जानोल' फिसिया बेवहाय फाननोबो फिसिनाय जायो जेब्ला रांनि एसे प्रब्लेमाव गोलैयोना अब्ला नों एसे असुबिदा जायो अबब्लाानया जोङो बेखौ फानो आरो फाननानै आरो रांबो मोनो बेवहाय न'खरखौ सुंथानो थाखाय जोंथ' आरो बिदि रांनिबो आंखाल जायो न'खराव बिदि आर एस जेब्ला जों खायफाथ' आरो बिदि जेनेबा ' बांसिन जायहा न गैया आरो बिदिनो जेनेबा फाननानै बिदिनो एदमिसनबो लाहैयो जों जों अमाफोरनिफ्रायबो जेनेबा अमाफोरखौ फाननानै बिदि एडमिसन आरो गावनि नांगौ जानाय आरो बायदि खामानियावनो जों बाहायो आरो बेफोर फैसाखौहाय
औ।
एरै अमाखौ आरो बांसिन जेब्ला अमाया देरो बिमा खालामोा बिमा खालामोथाय फिसा आरो ज ब ज फ जो द जाव थ' आरो अमाया थाब देरनो थाखाय बायदि मानसिफोरा सापर्ट बायदि हाथथायनिफ्राय जेनेबा मोननाय बेफोरबायदि गलानिफ्राय बायनानै लाबोनानै बिदि होनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा थाब देरनानै बिदि फाननो थाखाय अब्लासो रां मोनगोन ना थाबनो बिदिनो आरो माने बेवहाय माने अमानो अफ्रिखौल' होनाय जाया बिदि जोङो जेब्ला अफ्रिनि एसे आंखालबो जायोना बेवहाय जोङो थास'फोर थास'खौ हा लाबोनानै रु होनाय जायो आरो बिदिनो एसे गुै फोरजोंबो गलायनानै आरो ओंखामफोरखौबो होनाय नुयो। बेवहाय ओंखामखौबो जोङो संनानै जेनेबा माइरंखौ संनानै जोङो ग्ल' ग्ल' हामनानै बिदिनो मा जाहोयो आरो बिदिनो अमाखौ अमानोहाय आरो बिदिनो जों जेनेबा बान्दा कबि बान्दा कबिखौबो जोङो बिदि रुनानै इसेनो हानानै जेनेबा होनाय जायो आरो एसे संख्रि होब बिसोरबो जेरै गोथाव मोनो बिदिनो जेनेबा जोंफोर मानसिफ्राबो जेरै एसे संख्रि बासो जों जेनेबा जानो हायोथ' बिदि बायदि सुवाद जाया नालाय बिसोरबो माने सं ख्रि होबाथाय एसे गोथाव मोनो बिदि बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो गुन्दै अफ्रि लगायनानैहाय संख्रि एसे बाबनाय मोनबोलाय इसोरबो गोथाव मोनो बेवहायनो मान इसोरबो आान जाय आरो आरो बिदि नोंथांनि न'खराव ओरैनो मा मा जिब जुनारफोर दं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ जोंनि जोंहानि न'खराव होनोबा बेफोरनो जेरै नोंथां आं दहाय फोरमायखाबाय ओ मोसौ बोरमा हांसो दाउ अमा बेफोरखौ जोङो फिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
जोंनि ओनसोलावथ' दा अमा फि होनोबा जोंनि ओ ओनसोलाव दा अमा फिसायाबो गोबां दाम आरो
औ
दा जोङो अमा फिसा बायबाबो जोंना गोबां रां नांगौ जायो आरो जोङो आरो अमाखौ जोङो एसे जुदि देरनायनि जेबो बेफोरबायदि होआबा थाबबोखाय फा खायफाननि अमायखौ जोङो देनायखौ जों नुनो मोना आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनोसैथो
बेफोरबायदिनो जोङो दाउ अमा हांसो फिसिनोबाबो एसे ओ एसे भिटामिनफोरनि गोनां थि जायो आरो नोंथां औ जेरै दा मोसौफोर फिसिनोबाबो दाथ' दैज्लां बोथोर खोबानो गांसोनि गोनांथि जायोबा गांसोखौ जोङो खम नुनो मोनो ओ जोंहा दाथ' गायनाय फुनायबो दिन नङा होमबा नोंथां? औ दुब्लिफोरावबो गांसो गैला बे बेफोरबायदिनो खोब दाबायदियावहाय मोसौ मोसौखौ जोङो मोसौखौ जोङो एसे ओ गांसो होनो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो जिगाबफोरनि गोनांथि जायो आरो जोङो गुन्दैफोरखौबो जोङो लगायनानै होजायो आरो।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो माइरं न' माइरं जेब्लासय बिनि रन्दैखौबो होयोना बिसोरनो संख्रिखौ संख्रि होनानै बिसोर बिसोरबो जेनेबा बिदि गावसोर मोनलोंबाथाय गोथाव मोनो आरो बिदिनो बिसोरबो एसे बिदि सानो आरो आङो।
औ औ।
बो मोनलोङोना बेवहाय।
औ गरम बोथोर ओ सान्दुं गोसाबा जोङो बेफोरखौबो होनायनि गोनां थि मानो होनोबा जिब जुनाराबो मोनसे ओ जिउ थायो नङा होमबा बिसाबो ओ जा जानाय लोंनाय दै गांनाय थायो जेरै मानसिया मानसिया सानसे जायाब्ला थानो ओ ओ थानो हायि होननाय बायदि जोङो दै गरदसो मोनलोङाबा जोङो जोंनि जिउआ सान्थि गैयाबा बेफोरबाय दिनो थांना थानायाव एसे प्रब्लेम नङा होमबा नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?